औ हेलौ नोंथां औ खोनादोंना नों थाङा
औ खोनादों खोनादों।
औ औ औ ओ नोंथांजों ओ नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
औ दङ आं फ्रियैनो दं।
नोंथांजों ओ मोनसे टपिकनि सायावसो खोथा सावरायनो ओ लानो नागिरदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे हागोन मा खोथा बुंलाय?
औ औ जों निया आ टपिकआ जादों गोदोनिफ्राय आरो दानियाव माबायदि रांखान्थि आरजिनायनि सायावहाय माबायदि सोलायबोदों बेफोरखौ नोंथाङा एसे ओ फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
औ हागोन ओ फोरमायना होनि दे आं
गोदनि आरो दानि जोंनि सुबुं माहारिया माने मा होनो हौवासा मा होनो हौवा मानसिफोरनि सायावल' माने सोनारना थायामोन आरो। जोंनि सुबुं हौवाबे मा होनो ओ खामला बा हाजिरा मावनानै रां खामायो। थिग बेबायदिनो हिनजाव माहारियाबो बा आइजो माहारियाबो दाउ, अमा, बोरमा फिसिनानै माने रांखान्थि आरजिनायखौ नों नुनो मोनदों आरो गोदोनि समनिफ्रायनो दिनैसि सिमबो माने जों माने हिनजाव माहारि हौवाफोरनि जानो इदि होन्नानै माने गावनि न'खरखौ बो बुंनो बा गथ थ'फोन गथ' गथायफोरनि फरायनाय फरायनायानो जा न'खर खुंनायाव माने सु मा होनो जानाय लोंनायाव आवनो जाय बेफोराव माने एसे सुमा नो रां खां रांखान्थियारि सो मा होनो जु अनसुंथाइ खालामनो थाखाय माने एफोरखौ मावनाय जायोमोन आरो। गो-गोदोनि सु समावबो बर'आ बर' आइजोफ्राबा जोंनि सुबुंफोरा माने दाउ, अमा फिसिनानै माने रांखान्थि सोरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो‌। नै दिनैसिमबो जोंनि जोंनि सुबुं माहारिफ्रा माने दाउ, अमा, बोरमा बेफोरबायदि फिसिनानै माने रां खान्थि आरजिनायखौ नुनो मोन्दों। जेनेबा जों दाउ दावमासेनो दाउमासेनि मा होनो दाउ मासे फिबाबो जों माने किल' हिसाब किल' हिसाबसो फानखायो नालाय दाउफोरखौथ' माने गोबां रां आरजिनो हायो जेनेबा जों फिसायाव मासे जेनेबा थाम रोजा बा ब्रै रोजासोआव बायनानैहाय माने जों फिसाबा ओरैनो गिदिर खालामनानै फानोब्ला जों मा होनो जि रोजा जिबा रोजा नैजि रोजासिमहालागै मोननो हायो जोङो आरो फिसा होयोबाथ' फिसा मासेयाव माने थामरोजा बा ब्रै रोजा एफोरदि मोनोब्लाबो जों बहुद राङा खामायनो हायो आरो, आरो बोरमा बोरमानि बेलायावबो जों बिदिनो रां रांखावरि मा होनो सोरजिनो आरजिना लानो हायो उम बोरमा बोरमाफोरनि दामाथ' नै दिनैनि समावहाय गोबां बारायनायखौ जों नुदों गोदो जेरैमोन दा- दा बायदि गोदोनि समावहाय रांखावरिफोरा माने एसे खममोन आरो बेसेनफोराहाय नै दाथ' बांनायनिफ्राय बांलांनो हमदों बेनिखायनो माने जों दानि समावहाय ओरैनो जिरायना थायालासिनो ओ दाउ अमा फिसा मा होनो दाउ अमा बोरमा फिसिनानैहाय रां खा थियाव आरजिनायखौ नुनो मोनो, आरो दानि जुग गोदोनि समावबोथ' आरो साख्रि होननाय एफोरबायदि बारा गैयामोन नै दानि समावसो जेनेबा सा ख्रि सोरबा साख्रि मावनाय सोरनिबा न'खरनिया साख्रि मावनाय एफोरबायदि दंमोन मा होनो दानि समावसो नुसै जोङो गोदोनि समावथ' बिदि नुवामोन माने गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय जोङो माने इदिनो खामला हाजिरा मावनायजों लोगोसे न'आवनो ओ इदिनो दाउ अमा फिसिनानैहाय एबा खायसे-खायसे न'खराव नुयोमोन ‌ संनानै माने एमाव फाननानै एफोरबायदि रांखावरि आरजिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो । दिनैनि समावबो जों माने एफोरदिनो जौ संनानै जौ फाननानै बा इफोरबायदि रांखावरि आरजिनायखौ जों नुनो मोनो नै दिनैनि मुगायावबो
औ-औ
नंआ होमबा नोंथां?
औ-औ नंगौ नोंथां ।
बिनि रांखान्थि आरजिनायनि सायाव एसे फोरमायना होदो
औ-औ ओ जोंनि ओ दायो ओ रांखान्थि आरजिनायावथ' जोङो गोदोनिफ्राय आरो दासिमहालागै गोबां ओ सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों । ओ जेरै होननानै बुङोब्ला गोदोनि रांखावरि आरजिनायफ्रा आ जोबां गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो जोङो रांखावरिखौ आरजिनांगौ जायोमोन । जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो बर'फोरनि ओ न'खरनि ओ आइजो माहारि एबा हौवा माहारिफ्रा गोबां ओ गोजान-गोजान जायगा जेरै होननानै बुङोब्ला आ हौवा माहारिफ्रा हाजो हाला फोरावहाय बन - सन लायनानै ओ जोङो हाथाय बाजारफोरावहाय फाननानै जोङो ओ रां आरजिनो हायोमोन आरो लोगोसेयैनो ओ आइजोफोरा गोबां गोजान-गोजान हाग्रा बंग्रा बायदि बायदिफ्रावहाय दावबायनानै मैगं थाइगं खानानै ओ नाहा मैहा थांनानै बेफोरखौ ओ बायदि बायदि नाहा मैहा थांनानै जोङो मैगं थाइगं थानायनि गेजेरजों जोङो आ हाथाइ बाजारफोरावहाय फाननानै रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायोमोन लोगोसेयैनो दाउ अमा बोरमा मोसौ मैसो बायदि बायदिफोरखौ लानानै जोङो ओ बेफोरखौ नांगौ ओहोम जानाय रांखावरि बायदिफोरावहाय ओ फाननानै जोङो रांखावरियाव रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायोमोन, लोगोसेयैनो ओ गोबां रोखोमनि दानाय लुनाय बायदि बायदिफोरनि गेजेरजोंबो जोङो रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायोमोन। लोगोसेयैनो ओ गोदोनि समफ्रावहाय गोबां आबाद मावनाय जेरै जेरै होननानै बुङोब्ला मा माइ आबाद बेसर आबाद ओ सबाय ओ सिबिं बायदि बायदिफोरनि गेजेरजोंहै ओ जोङो रांखावरिफोरखौ ओ मोननो हायोमोन बेफोरबायदि आबाद मावनायफोरखौ जोङो हाथाइ बाजारफोरावहाय फाननानै रांखावरिफोरखौ मोननो हायोमोन लोगोसेयैनो गोबां रोखोमनि ओहोम सोलायबोनाय आ हमनो हादों ओ जेरावहाय ओ जोङो दानि मुगाफोरावहाय जोङो गोबां रोखोमनि ओ सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों ओ जेरै होननानै बुङोब्ला दानि मुगाफोरावहाय ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो मानसिफ्रा गोबां आ रांखावरि आरजिनो हादों ओ जेरै होननानै बुङोब्ला ओ मोनसे ओ जेरै फेसबुक इउटुब बायदिफोरावहाय मोनसे रिल्स ओ भिडिअ' बायदि बायदि बायदि फोर हगारोब्ला बेफोरबायदियाव ओ डलार बायदि बायदि ओ हाबनाय जायो बेफोरनि गेजेरजोंबो ओ जोङो आ खस्थ' गैयालासिनो ओ रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो ओ लोगोसेयैनो फरायनायनि बेलायावबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो जेरै होननानै बुङोब्ला आ सासे मानसिया गोग्गो सोलोंथाइ लानानै गोजौ थाखोसिम फरायनानै ओ सासे आ ओ गभर्नमेन्टनि ओ इमप्ल'यिस एबा साख्रि मावग्रा गभारनमेन्टनि खामानि मावग्रा जानो हायो जायनि जाहोनाव जोङो ओ गभर्नमेन्टनिफ्राय गोबां आ रांखावरि एबा साख्रि मावनायनि गेजेरजों रांखावरि मोननो हायो लोगोसेयैनो ओ बिजनेस बिजनेस मावनायनि गेजेरजों जोंबो जोंङो आ गोबां रांखावरि मोननो हायो बिजनेजस होननानै बुङोब्ला जोङो ओ, उम जेरै ओ मैगं थाइगंनि बिजनिस ओ फिथाय सामथायनि बिजनिस गस्ला बायदि बायदि ओ दखान बायदि बायदिनि बिजिनिस ओ बेफोरखौ जोङो मोनथि दे ओ हाथाय बाजार जाग्रा जायगाफ्रावहाय फाननानै जोङो ओ बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो गोबां ओ रांखावरि मोननो हायो रांखावरि ओ आरजिनाया गोबां आजिखालिनि मुगायाव गोबां ओ रोखोमनि मोननो हायो जेरै ओ जेरै होननानै बुङोब्ला गारि सालायनाय टट' सालायनाय बायदि बायदि। दि ओ रोखोमनि सालायनाय जायनि ओ जाहोनाव ओ जोङो सुबुं अनजिमाफोरनि थाखायबो ओ हेफाजाब होनाय जायो आरो गावखौबो ओ रांखान्थियाव हेफाजाब होनो हायो ओ गारि मथर सालायनायनि गेजेरजों। आरो लोगोसेयैनो ओ गोबां रोखोमनि ओ गोजान गोजान जायगाफोरावहाय बेंगलर गोबां गोबां जायगा गुवाहाटि बायदि बायदि फोरावहाय थांनानै ओ जोङो ओ रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो। लोगोसेयैनो ओ गोबां ओ रोखोम बेलेग आयदायै जोङो ओ रांखावरिफोरखौ आरजिनो हाबावो। दानि मुगाफोरावहाय आबाद मावनायनि गेजेरावनो गोबां रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो ओ जेरै होननानै बुंङोब्ला जोङो दाबायदिनि मुगायाव ओ गोबां ओ जोङो गुवार गुवार ओ माइ आबाद मावनाय एबा बानलु आबाद गायनाय ओ साफाथ गायनाय मैगं थाइगं गायनाय ओ गय बागान खालामनाय बायदि बायदिनि ओ बागान बैग्रिनि बागान ओ आरो साल बिफांफोरनि बागान आरो सिगुन बि फांफोरनि बागान बेफोरबायदिनि ओ गेजेरजोंबो जोङो ओ गोबां ओ रांखावरि आरजिनो हासै। आजिखालिनि ओ बेलायावहाय आजि आजिखालिनि बेलायावहाय जोङो ओ दाउ अमा बोरमा फार्म बायदि बायदिनि ओ बानायनानैबो जोङो ओ रां गोबां रां खावरि आरजिनो हासै ओ जेरै होननानै बुंङोब्ला जोङो दाउ फार्म बानायोब्ला जोङो गोबां आरां खावरि आरजिनो हायो ओ दाउ फार्म होननानै बुङोब्ला जोङो लकेल दाउ आरो ब्रयलार दाउ बेफोरबायदिनि फार्म बानायोब्ला जोङो गोबां रांखावरि आरजिनो हायो आरो जेरै बोरमानि फार्म आरो मोसौनि फार्म बेबायदिखौ जोङो गोबां ओ बुरजा बुरजा फिनानै जोङो ओ रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो लोगोसेयैनो ओ गोबां ना बायदि बायदि फिनानैबो गिदिर गिदिर फुख्रि बानायनानैबो जोङो रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो लोगोसे जयैनो जोङो ओ बिजनेस ओ मावनानैबो रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो जेरै मैगं थाइगं फाननाय ओ गस्ला बायदि बायदिफोरखौ फाननायफोरखौ जोङो ओ बिजनेसाव ओ खोलैनो हायो। लोगोसेैनो गोबां ओ गुबुन गुबुन आदब खायदा बायदि जोङो ओ रांखावरिखौ आरजिनो हायो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ थिखादार मावनाय थिखादार मावनाय ओ हाजिरा मावनाय कन्ट्रेक्टार मावनाय बायदि बायदिफोरनि गेजेरजों जोङो रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो आरो गेलेनायनि बेलायावबो जोङो गोबां रांखावरि आरजिनो हायो जेरै होननानै बुङोब्ला ओ काबादि गेलेनाय फुटबल गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय जायनि ओ जायफोर गेलेनायाव हौवासाबो हिन्जावसाबो गेलेनो हायो जेरै ओ बेडमिन्टन गेलेनाय भलिबल गेलेनाय ओ सुइमिं गेलेनाय सुइमिं सानस्रिनाय मेथाइ ओ खननाय मोसानाय। ओ रोजाबनाय बायदि बायदिफोरनि गेजेरजोंबो गावखौ सिनायथि होनायनि ओ गेजेरजों ओ गोजौ थाखोसिम ओ रांखावरियाव आरजिनो हायो आरो लोगोसेयैनो ओ गोबां रोखोमनि मावनाय दांनाय ओ जेरै मेकानिक ओ मेकानिक इलेक्ट्रिसियान बायदि बायदि। बेफोरनि प्राइभेट ओ मेनेजमेन्टाव जोङो मावनो हायो आरो लोगोसे जोङो ओ हटेल बायदि बायदि ओ मेनेजमेन बायदि बायदि। फोरावहाय थाहैनानै जोङो गोबां रोखोमनि ओ रांखावरि आरजिनो हायो। ओ आजिखालिनि मुगाफोरावहाय ओ गोदोनिफ्राय गोबां ओ रांखावरिनि सो ओ रांखावरि आरजिनायावहाय सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। ओ गोदोनि रांखावरि आरजिनायावाय जोङो गो गोबां ओ खस्थ'नि गेजजों रांखावरि मोननो हायोमोन। नाथाय दानि ओ बेलायावहाय एसे ओ ओ खस्थ' गैयालासिनो जोङो रांखावरिफोरखौ ओ मोननो हासै। औ दे नोंथांजों ओ बेखिनि खोथा दा सावरायनो मोननानै ओ गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो। गोजोननाय थाबाय।